अ औ खुलुमबाय
औ खोनादों न'
खोनादों औ
ओ जों बे समाव दान्दिसे सम जानबुंनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि
औ
औ जोंनि ससाइटि बा जोंनि समाज फोराव बे जानबुं आ माबायदि दिहै हेफाजाब खालामदों माबायदिहै जोंनि समफोरखौ रैखाथि खालामदों नङासै बे जानबुङा गोबां बिबदिनो जोंनि थांना थानायाव गोबां हेफाजाब खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि समाव जों जेब्ला नायगोन जानबुं गैयि समाव गोबां समावनो थांनानैसो बै जि जायगायाव खबरखौ हैनो नां औ बे जायगायाव थांनानैसो बुंहैनो गोनां जायोमोन नाथाय दोनैनि दिनाव बे जानबुंआ फैनायखाय जोङो थांनो नांलिया थाङाब्लाबो जोङो थाङालासिनो जोङो सम समनि थाखाय लोगो लोगोनो जोङो जिखौ बुंनो गोसो जिखौ मिथिहोनो गोसो जोङो बेफोरखौ मिथिहो हानाय जाबाय बेफोरो जानबुंनि गेजेरजोंसो जादों दा नोंथाङा जानबुंनि सोमोन्दै माबा फोर बुंनो सानदों नामा
औ निस्सय ओ जामबुंआ जाहैबाय मोनसे मोब्लिबारि ओ मेसिनारि मुवा बेखौ मानसिया बानायनाय ओ बेजोंहाय जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय रायज्लायहरनो हायो आरो गोबां बुस्थुफोरखौ खामानिफ्राव जों बाहायनो हायो जेरै जेरैहाय ओ जोङो बिजों भिडिअ कलबो रायलाय जायो भिडिअ' कल मेसेज बि बिदिनो आरो जों बे बे जानबुंजों जोङो फटकफोरबो लानानै दोननो हायो आरो फटकनि ओ बे जानबुंजों जोङो भिडिअ'सफोर नायनो हायो गोबां बुस्थुफोर नायनो हायो ओ गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै जों गोबां बुस्थुफोर खो मिथिनो हायो मिथि मोनोनि बुस्थुफोरखौ आरो दानि जुगावहाय जामबुंआ जोबोद गोनांथि आरो जों बयबो मानसिफोरा जामबुंजों जरिथ' जानानै गोरोबनानै थानो गोनां जायो दानि जुगाव जानबुं गैयाब्ला ओ बहुद हमस्साफ्रा फैयो जोंनि जिउआव मानो होनोब्ला जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थां ओ थांनानै बुंहैनांगौ जायो जों बाथ्राफोरखौ बुंनोब्ला नाथाय जोङो जानबुं थायोब्ला जोङो जि जायगायाव दोङो जों बे जायगानिफ्रायनो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव नोंनि साननाय बा नोंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौहाय फोरमायहरनो हायो दा जे जेरैहाय जोङो जामबुंनि गेजेरजों अनलाइन क्लासेस ओ औ ओ माबा मा होनगोन उम अनलाइन क्लासबो लानो हायो आरो बेयाव जोङो फोरोंनोबो हायो गुबुनफोरखौ आरो जोङो सोलोंनोबो हायो आरो दायो जेरैखि जेरै जोङो दायो जि बाथ्रा खामानिफोरखौ जों मावबाय थादों जि बाथ्राखौ जों रायज्लायबाय थादों जों बेखौ स गासैखौबो जोङो जामबुंनि गेजेरजोंनो मावगासिनो दङ आर दा नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जामबुंनि सोमोन्दै बुंनो हागोन
नोंथाङा जि बाथ्राफोर खौ बुंलांबाय बेफोरो सैथो बाथ्रा जानबुङा जोंनि थांना थानायाव बा जोंनि सोलिबाय थानाय बे जिबनाव गोबां सहाय खालामदों जि जायगायाव थांनो गोनां बेयाव थाङालासिनो बे जानबुंङा जोंनि खामानिफोरखौ सहस खालामनानै होनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों लोगोसे बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनो हानाय बेबिदिबो जादों बे जानबुंखौनो मोजाङै बाहायोब्ला बिनिफ्रायनो ओ जोङो जिखौ जिबनाव मिथिया बेखौ जोङो बे जानबुंनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो गोबां दिनै बे जानबुंङा जोंखौ सहाय खालामो जोंनि थांना थानायाव जोंनि जिउ खुंनायाव बे जानबुंनि गेजेरजों जोङो गोबां जोंनि खाथि खालाव जानाय ओ जानाय निउसफोर जि घटनाफोर बेफोरखौबो बेफोरनिफ्राय जोङो मिथि थिनो हायो बे जानबुंआ जों खौ मोनथिहोयो दिनै गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बे जानबुंखौ बाहायदों आरो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो बिथांमोनाबो ओ गोबां सोलोंनो हादों जोङो बि खौ ओ मिनथिनो हायो दा नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों ओ जानबुंङा माबायदिहै जोंनि जिबनाव हेफाजाब खालामो नोंथाङा नोंथांनि जि बाथ्राफोर बुंबाय बेफोरो सैथो बाथ्रा बेयो नंगौ बाथ्रा दोनैनि दिनाव जानबुं गैयाब्लानो गोबां सुबुंफ्रा गोदाव सोराव जागोन आ बे जानबुंङासो जोंनि बे थांना थानायाव जोंनि समखौ हेंगारनो थाखाय हेफाजाब खालामो जेरैहाय जोङो बे जानबुंनि गेजेरजों गोबां ओ नक्साफोरखौ नायनो हायो जेरै भिडिय' भिडिय'फोर नायनो हायो जोङो जिउआव रंजानाय लाबोनो बा समखौ ओरैनो बारग'होनो थाखाय बे जानबुंङाबो जोंखौ हेफाजाब खालामो जों बेखौ मिथियो दा नोंथाङाबो बुंनो हागोन बे जानबुंनि सोमोन्दै माबाफोर
जामबुंआ जोंनि जिउआवहाय गोबां गोरलै ओ खामानिफोरखौ मावना होदों गोरलैयै आरो बे जामबुंया ओरैबायदि खालामदों जे जोंनि गथफोरखौहाय जोंनि ओ फिउसारखौ जोंखौ फोरोंनो फोरोंनायाव बा जोंखौ नायनायावहाय बियो गोबां खामानि माव मावगासिनो दङ आरो जों जामबुंनि गेजेरजों गोबां रांफोरबो खामायनो हायो आरो जोङो जामबुंनि गेजेरजों जों गोबां नस्थ जानायखौबो नुनो मोनो दा बेखौहाय ओ मानसिया मा बायदि बाहायो बे बेनि सायावबो दिपेन खालामो मानो होनोबा बेफोर ओ बे बेफोर बुसतुखौ जेसांनो बाहायगोन इसांनो मा होनगोन एडिकसन बायदिबो जायो मानसिया मा होनगोन जामबुंया जोंनि जिउआवहाय बुहुद गोनांथि आरो बे जोंनि जि जि जिउ सोलिनायावहाय गोबां गोरलै सहसखौ खालामना होदों ओ जामबुंनि गेजेरजों जो निउस मिडिया नायनो हायो गुबुन गुबुन जायगाफोराव नै दायो व वारफोर जादों बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय जों मिथिनो मोनो जानबुंनि गेजेरजों स जानबुङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि गोदो गोदायनि समफोरखौ नायनो नायोब्ला गोदो जानबुङा गैयामोन आरो बेयावहाय बिनिखाय एगजामफोरजों लाइजामफोर हर लिरनानै हरनाङोमोन आरो आरो लाइजाम हरनो हायाब्ला बेखौ थांनानै बुंहैथारनांगौ बाथ बाथ्राफोरखौ जायोमोन नाथाय नैबे दिनैनि समावहाय जोङो माबाफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायनो मा बुंनोब्ला नाथाय बेखौ खालामनोबा मा होनो जाबुंनि गेजेरजों गोरलै गोरलैयै जोङो गुबुन दाबसे जायगायावहाय बुंहरनो हायो दा नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों खौ बुंनो हासिगोन
औ दा नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बियो सैथो जानबुंखौ माबायदिहै बाहायनो नांगौ बि गावनि सायाव सोनारो गावआ जिबायदिहै बाहायदों बियो मुलाम्फाबो होयो आरो लोगोसे बियो जोंनि जिबनाव बियो नस्थोबो खालामो माब्लाबा समाव नाथाय बे जानबुङा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला जों नायगोन गोदो गोदाय जानबुंङा गैयामोन नाथाय दिनैनि दिनाव जानबुं खायनाय जानबुं फैनायनिफ्राय जोंहा गोबां खामानिफोरा सहस जादों बे जोबोर मोजां बाथ्रा जानबुं फैनायनिफ्राय जोङो जिखौ ओ मिथिनो लुगैदों बेखौनो मिथिनो हायो जि खामानिखौ गोबाव नाङोमोन मावनो थाखाय बेखौ जोङो लोगो लोगोनो बेखौ मावफुंलांनो हानाय बिबायदि सहस खालामनानै होदों बे जानबुंङा जोंनि जिबनाव दा बिबायदिनो जोङो जानबुंनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो ह हायो जानबुंङा जोंखौ सहस खालाम आरो नोंथाङा बुंलांदोंमोननि जानबुंनि जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो होननानै नोंथाङा बुंलांदोंमोन आरो बियो सैथो बाथ बाथ्रा दिनै जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफोरा गावनि थांना थानायाव बिबायदिनो रांफोरखौ आरजिदों रांफोरखौ खामायदों बे जानबुंनि गेजेरजोंनो बे जानबुंङा गोबां ओ जोंनि जिबनाव नखर सालायनायाव बा थांना थानायाव गोबां सुबुंफोरखौनो रां रांनि बेलायाव हेफाजाब खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिनिखायनो बे जानबुंङा जोंनि जिबनाव जोबोर गोनांथि होननानै बुंजायो दा नोंथाङा जोबथा बे जानबुंनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा
औ जामबुंङावहाय जामबुङा मोनसे मेसिनारि बुस्थु दा बेयावहाय गोबां बुस्थुफोरखौहाय सोनानै दोननाय जायो जेरैहाय बेयावहाय मोनगोन नोङो गोबां बायदिसिना एप्सफोर बे एपसनि गेजेरजोंनो नोङो गोबां खामानिफोरखौ गोबां ओ बुस्थुफोरखौ नुनो मोनोनि बुस्थुफोर खौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो बेयावहाय जेरैहाय केलकुलेटार केलेन्डार इउटुब इन्सटाग्राम फेसबुक गुग गुगोल थिग बेबायदिनो केमेरा बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि बेयावहाय सिङाव एप्सफोरबो एप्सफोरखौ नुनो मोनो आरो बेयावहाय जानबुंजों जोङो खेला दुलाबो गेलेनोहाय हायो आरो खे गोबां खेलाफोरावहाय दानि जुगाव रांबो खामायनो हायो थानाय बिदि राहाफोरखौहाय जोङो जामबुंनि गेजेरजों मोन मोनो दिनैनि रायलायनाया बेनोसै जामबुंनि रायलायनाया बेसेबावनो बोजोबबोबाय
जोबोर जोबोर साबायखर नोंथांदों बे जानबुंनि सोमोन्दै सावरायज्लायनो मोननायखाय आं गोजोननाय मोनबाय धन्यबाद हामबायसै